खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो?
औ जोंनि जायगायाव एबा जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ सैथ दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय फालिनाय जायो जायो आरो बै सानखालिनो सैत्र दाननि जोबथा सानखालिनो मोसौ थुखैनाय नेमखौ फालियो जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो गिबि बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागु आरो नै थि बैसागुखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो।
अ नै बैसागुआ अ अ
औ बुंनायसाय नोंथाङा?
अ जेनेबा बैसागुनि गिबि सान एबा बैसागुनि नै खालार आरो ना। बैसागुनि सेथि खालारो जेनेबा जों मान फालियो।
ओ औ
औ
ओ बैसागो बै बैसागोनि मानसि बैसागु सानखालि ओ जोंनिया ओ जोंनि ओनसोलाव ओ उन्दैफोरा गेदेर खौ मान खालामनानै खुलुमो। आरो गेदेर फोराबो उन्दैफोरनो मान बावो। अम आरो बे बैसागु समा जोंनिया जोंनि ओनसोल फोराव थायसे मिथिंगायारि मैगं थाइगं फोरखौ जानाय जायो हा जायखौ जोंङो मा होनना मिथियो गोखै मैगं जानाय होननानै बुंनाय जायो।
अ अ बैसागो बोथोराव स्नि मैगं हानानै जानाय जायो। जायो होननानै
औ। नंगौ ओ जोंनिया औ औ ओ स्नि सानहालागै फालिनाय जायो। बे स्निखा स्नि सानसि थाखाय रंजा बाजा खालामनाय जायो हा। बयबो ओ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गेदेरा गेदेर उन्दै गुन्दै ज' ज' लोगो नांनानै न'खर न'खर मोसा जायो।
अ अ अ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जायो माबायदि फालिनाय जायो बैसागुखौ?
अ जोंनि ओनसोलावबो आथिखालाव बैसागुखौथ' स्नि सानखौनो खुंनाय जायो।
नोंगौ
ओ नाथाय जोंङो खोनानो मोनो जे गोदो गोदाय जोंनि आबै आबौमोननि समाव बैसागुखौ दा मोनसेहालागै खुङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। ओ दा बै दान मोनसे खुंनायाव जो ओ जोंनि एरिया बुंनाय गुबुन गामियाव मोसाग्रोनो थाङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो। ओ दा जोंनि जोंनि बै आबौ आबैमोना बै बैसागुनि दान मोनसेहाव गावनि गामिखौ नागारनानै गोजान गुबुन गामिफोराव थांग्रोयोमोन आरो बेनि उनाव बिसोरो बे गामिनिफ्राय बै गामि बेफोरबायदि मोसा मोसा फैयै फैयै दान मोनसेनि लास्ट ओ जोबथा सानाव गामियाव ज' बयबो रंजाफैयोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो।
नोंगौ नामा?
ओ नाथाय आथिखालावथ' ओ स्नि सानखौनो फालिनाय जायो।
नोंगौ
ओ दा बेनिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुनि जा सेथि
हेलौ
फांखौ हानानै जानाय जायो आरो।
नंगौ
बे मैगङाव जोङो गोखा गोखैखौथ' हांथिंनानै गासैबो जायगायावनो जायो होननानै मिथिगौ। दा बै। ओ दा बै सिनि मैगंआव जोङो स्नि मैगं हिसाबै गोखा गोखै बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ जोङो गिबियावनो मोनग्रोगोन मा खुंखाजों दाउ जानाय। दा बै मोसौ खालि जोंनि ओनसोलाव फुंखाजों दाउजों बेखौ जायो आरो ना। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि मो सौ थुखैखालि फुंखाजों दाउजों जानायनि नेमखान्थिया दङनाा गैया?
दङ जोंनियावबो बेबायदिनो फुंखाजों दाउजों संना जानायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव।
अ माने खायसे खायसे ओनसोलाव बैसागुनि जा नैथि सान एबा मानसि बैसागु बै खालिसो जानाय नुनो मोनो होननानै जों खोनायो आरो।
औ नोंगौ खोनानो मोनो बेबायदि।
अ नाथाय जोंनियाव मोसौ थुखै खालिनो
हेलौ
दा खेरादाफिनि थाराय गाज्लि
दाबौ नि मै ओ जोङो दासो हानो थाङो आरो ना।